ओ खोनादों नोंथां।
औ हेलौ नोंथां खोनादोंना? ओ दे होमब्ला जोङो दिनैयो बर'नि ओ जोंनि मैगं मैगं संना जानायनि
औ जागोन नोंथां।
ओ जोङो बे अनलादों ओ अनला आरो दा अनलानि सोमोन्दो रायलायनोसै।
जागोन।
उम ओ जोङो गिबियावनो दाउ अनला सङोबा ओ दाउखो सेरखांनानै लाग्रोयो आरो बिनि उनाव अन गुन्दैखौ देनानै लाग्रोयो बिनि उनाव आरो अनलाखौ दै गुदुं ओ दै गोदौ बाला जोङो अनलाखौ हा होनाय जायो आरो। आरो बिनि उनाव नारजि जि अमा ओ खारै आरो नारजि अमा खारै जानोब्लाबो जों हायो। नारजि अमा जायोब्ला जोङो सिगाङावनो उम खारैदों ओ नारजिखौ एवख्रबनानै लाग्रोयो आरो बिनि उनाव दै होना नै संख्रिदों लगायनानै बेबायदिनो दैखौ फुदुंनानै आरो जि आरो अमा बेदरखौ जोङो एव ओ एवनानै लाग्रोयो। बिनि उनाव हा बे नारजि गोदौनायाव हा आरो नारजिखौ साग्लिना होनानै बे अमा बेदर खौ नारजियाव सा ओ होना होनाय जायो आरो। बो गारसनना होनाय जायो, नोंथाङाबो माबा फोर बुंङोबा बुंनो हागोन।
उम ओ जायो बर'नि ओंख्रि संनायनि बिसय जों सावरायनि आंङो सावरायनो लादों मैस्रु बिबार अनला। मैस्रु बिबारखौ जोङो सिगांग्रो एवख्रबग्रोनानै हाय लायो। एवख्रबग्रोना संख्रै संख्रै होनानैहाय जों एवख्रबग्रोना लायो। बेनि उनावहाय जोङो दै इसे होनानै आरो ओ बिनि उनाव जों खारै होयो खारै होनानैहाय दसे खोबहाबनानै दोनबाय। खोबहाबना दोननायनि उनावहाय ओ दसेनि उनावहाय जोङो नायनानै गिलिदोंबा। खारै होनाया जुद थिग जादोंब्ला बे। मैथ्रु बिबाराय। गिलिगोन बेखौ जोङो। मोजाङै मोस मोसै जोङो बे। सारायावहाय ओ बिदि सिग गेबाय थागोन सिग नायनि उनावहाय जोङो दै। खोहाय खोना होसिगोन। जखानि जों दैखो होनानै। लायोब्ला जोङो। बेखोहा दसेन दोनहाबनानै जोङो खोबनानै दोनसिगोन। बियो गोदौबाय थानाय समाव जोङो। बे अन गुन्दैखौ रेडि खालामनानै लायो। अन गुन्दैखो जेटिया जों गुन्दैखो खालामबाय। ओ बाख सुमाना गोरान होयो बेबायदि होयो। आरो ओ किसुमाना। दैदों मिक्स खालामनानै हा बे अन गुनदै । ओ बेयो जेब्ला ग्लब ग्लब होयो गोदौबाय गोदौनायनि उनाव जोङो बेयाव अन गुन्दै। हा होनाय जासि गोन आरो होनानैहाय बिनि उनाव। जोङो ओ। अनला ओंख्रि हैगोन। खौ होनानै। नागोरान। बादाम गोथां। बा अमा बेदर बा। ओ बेबायदिनो एम्फौ बेफोरबायदि। जोङो बे अनला ओंख्रिखौ जानो हायो आरो-आरो लोगोसे आरोबाव अनलानि सोमोन्दै बुंबावनो नारजि गुदै अनला बे नारजिखौबो जों सिग्लिनानैहाय खारै एसे होनानै अन गुन्दै होनानै जोङो गल'-गल'हाय बेबायदि अनला खालामनो हायो बिनि उनावहाय एबा अमा गोरानफोरजों बा अमा गो थां जों बेबायदि संनानैहाय जानो हायो आरो। आरोबाव संनायनि सोमोन्दै नोंथांआबो
औ नंगौ नोंथांनि बुंनायाबो जादों आरो आंङो बुंनो लादों खारैदों आरो मोदै बिलाइदों संनाय खान्थाल बेगर लगायनाय बिनि सावरायनो आंङो जोंङो दैखौ गोदौ होनोना लाग होग्रोनानै बिनि उनाव खारै होनानै मोदै बिलाइखौ जोंङो होसनो बिनि उनाव मोदै बिलाइखो गोदौ होबाय थानानै मोजां साग्लिना बिदि लानानै आरो बिनि उनाव खान्थाल बेगरखौ जोंङो रुनानै लाग्रोयो खान्थाल बेगरखौ बिदिनो आरो रुनानै जोंङो एसे आरो खांनानै साग्लिनानै आरो बे मोदै बिलाइयावहा होसननाय जायो बिनि उनाव मोजांङै बेबायदि खोदौहोबाय थानानै बिनि उनाव जोंङो खांनाय जायो। आरो जों मोन मैगं संनो हाबावोदि ओ खारैनि मैगं ओ फाथो बिलाइ-फाथो बिलाइ खौ खौबो जोंङो ओ बेबायदिनो आलु होनानै आलु होनानै जोंङो बेबायदिनो रुनानै खारै होनानै एवख्रबनानै बिदिनो दै होनानै जोङो साग्लिनानै संनानै जानो हायो। आरो अनलानि सोमोन्दैबो आं बुंबावनो सावरायनो बिलाथि अनला बेलाथि अनलायाव जोङो बेबायदिनो थावजों एवनो गोनां जायो बेला थि अनलाखौ बे बेलाथि अनलाया ओ जोङो थावखौ सेरग्रोनानै लायो सिगां बिनि उनाव सामब्राम बेबायदि बिदि होनानै फानलु होनानै देना होना आरो बेनि उनावहाय बेलाथिखौ जों सेरो आरो बिदिनो गोबां मोजाङै ना ग्लियो आरो बिनि उनाव दै इसे होनानै आरो नाग्लिबावो बिनि उनाव आरो अन गुन्दै खौ देनानै लानानै जोङो आरो अन गुन्दैया खौ दै गोदौ होनानै आरो दै गोदौ होनायावहा जोङो बे अन गुन्दैखौ होस'नो आरो जोङो बे ओ बेला थि अनलायावनो ना होस'ननो होनबोला जोङो ना खौ सिगां जोङो सेर खांनानै लाग्रोयो बि नि उनाव आरो होसनो आरो बिनि उनाव ओ बिदिनो ओ गोदौहोनानै मोजां दसे सम गोदौहोनानैहा बेखौ, खांनानै फोमोननाय जायो आरो
औ
नोंथाङाबो आरो माबाफोर,
औ ओ आंबो आरो दायो बेस माहायाव अनला ओंख्रिनिनो बुंबावनो ओ दायो जोंहा मेसें बोथोरावहाय मोनगोन खोमा बिबार, आरो बे खोमा बिबार, खौबो जोङो ओ बिफाङाव खोमा बिबारा, बारनानै थायो बेख खो जोङो सिगांग्रो दामनानै लाग्रोयो दाननायनि उनावहाय जोङो, बेखौहाय मोजाङै साफायै साफ सिखन खालामनानैहाय जोङो बे खो ओ मोज मोजांङै सुनानै, जोङो बेबायदिनो एव फ्रबग्रोयो खारै एसे होनानै संख्रि एसे होनानै जोङो बेख खो मोजाङै एव खुबग्रोनानै लायो, बिनि उनावहाय जोङो, दैफोरखो थोजासे होना दोन्नानै, जों गोदौहोयो बिनि उनाव जोङो अन गुन्दैखौ होयो, बिदिनो ना गोथां, फोरजों ना गोरानफोरजों जायो आरो उम मोनस बेबाव जि दो आरोबाव ओ अनलानिनो सो सोमोन्दै बुंबावनो सानदों, मास लांखार मास लांखार बिबारखौबो जोङो, अनला जायो बर'नि, बेबायदि ओंख्रि होमबला जोंहा, दायो बे अनला ओंख्रियानो बर'नि मिन ओमफ्राय बे मास लांंखारखौ खौबो जोङो अनला खालामनानै जायो बे बेलाथि आरो गोबां बिदिनो दोङो। थास' बिबार गोरान बेखोबो जोङो थास' बिबारखोबो जोङो गोरान खालामनानै दोनो। बेखौबो जोङो खाद ओइजोंहाय अनला जानो हायो ना जों बेदरजों आरो सेमब्रा बिब बिबार सेमब्रा बिबारफोरखौबो जोङो फोराननानै दोननानै बिदिनो अनला जानो हायो। खारैजों जानो हायो बा थाव फोर सेरनानैबो जों जानो हायो। आरो ओम। खारै होनाय होनोब्ला बे सजना बिलाइ मोदै बिलाइ बेफोरफोरखो जोङो मैखारि संना जानो हायो। नाजों बेदरजों बे गासै मेगं फोरखो जोङो खारै होनानै जायो आरो। आरो खारैजों जायोब्ला मैस्था मेगं दा दैलांनि थाखाय बे मैस्था मैगङा ओ जोंहा जोबोद मोजां बेखो जोङो खारै होनानैबो जायो किसुमाना खारै गैयालासिनोबो जायो गो खैहैजायो मा खारै होनानै जायोब्ला जोंहा ओ गोखैया गैया जायो। बेयो फोरनो जोंनि बर'नि गुबै मैगं बा ओंख्रि बेयो आरो। खारैनि सोमोन्दै जिहेतु जानाय बे जिखिनिखौ जोङो दायो सावरायदों बे गासैबो खारैदों संजानाय ओं ख्रि बेख़नो आङो बुङो आरो नोंथांनिफ्राय फंनैसो
नोंगौ नोंथांनि बुंनायाबो जादों आरो आङो बुंनो थालिर फस्लादों ओ अमा बेदरदों। थालिर फस्लाखौ जों ओरैबायदि सङो थावदोंबो सं जायो थावदों जोङो बे खौ सोरग्रोना लाग्रोनानै आरो अमा बेद बेदरखौ होफाननानै जोङो थालिर फस्लादों बे बायदि लगायना नि जायो आरो थालिर फस्लादों आलुदोंबो संजायो। बे थारि फस्लादों आलुदों संनाय समाव जोङो मोननैखौबो होफागोन थावआव सेर फागोन आरो बिनि उनाव जोङो बेखौ लाब्रा बायदि जानो हागोन बिदि जेब जेब बायदि जानो हागोन आरो बिनि उनाव बुंबावनो आङो। मैथ्रु बिबार मैथ्रु बिबार। दों आलुदोंबो जानो हायो खारै होनानै खारैदों मैथ्रु बिबार खौ सिगां एवख्रबनानै लाग्रो गोन आरो बिनि उनाव संख्रिदों जों। संख्रिदोंबो एख्रबना लाग्रोगोन ओ खारै माबा मो थ्रु बिबारदों आलुदोंबो जमा एवख्रबगोन आरो। ओमफ्राय आरो बिनि उनाव जोङो दै होनानै फोमोनगोन । आरो खारैया एसे नांबावगौ जायो बा जोङो बे गोदौबाय थानायाव हा ओ सारांदों सारा होनानै जोङो खारैखौ होसननानै होनाय जाबावगोन आरो जि मैगं जानो हाबावो जोङो थालिर मैखुन। थालिर मैखुनखौ जोङो दाव बे जोंबो जानो हायो। थालिर मैखुना मोनसे थालिर मैखुनखौ जोङो थाव होआलाफाबो संनो हायो। जोङो थाव होआला सङोबा जोङो बे थालिर मैखुनखौ एवख्रबनानै लानांगोन मोजां संख्रिदों आरो दाउ बेदर नों होसननोबा। दाउ बेदरखौबो आरो बिदिनो एवख्रब फानानै लानांगौ। आरो बिदिनो गोबां जाब्रा दै होनानै जोङो बे मैथ्रु बेदरखौजों बिसोर मोन जों गोबां। गोबाव फुदुंनानै लानानै बिनि उनावहा जोङो मोनबोला बेखौ जानो हागोन। नोंथाङाबो सावरायनोबा सावरायनो हागोन।
बुंनायाबो बर'नि गुबै मै गं ओ ज सज'ना फिथाइ बे खोबो जोङो । सजना फिथाइआ बो आलुफोरजों लगायनानै जाजायो आरो बिलाइआबो दालिफोरजों ओमफ्राय बे सजना बिलाइजों खारै होनानैहा जोङो बेखौ जायो आरो बे
औ।
मोदै फिथाइखौ जोङो आलु फोर बिलाहि बेबायदि मिक्स खालामनानै जोङो संनानै जानो हायो। आरो गोबां बिदि बिदिनो मैगं थाइगंफोर दोङो बर'नि जाग्रा जों बर' फ्रा गावबा गावनो बिदि गायनानै ला हायो बा आलुआनो होन बा ओ फान्थाव बा जिख खुनु मैगं थाइगं लाव फिथाइ पानि लाव बेफोर गासैखौबो जोङो जानो हायो। बेजों लोगोसे आरो मा गास सै फिथाइ सामथायानो होन बा जोंनि न'खरावनो थाखाजोबनाय बर' माहारिफोरनि गेजेराव बे ओंख्रि खौ जोङो ओ गावनो गाव जोङो बुथुमनानै लानो हायो। होमब्ला जों दिनैनि सावरायनायखौ बेसेयावनो दोन्थनोसै गोजोन्थों।